हेल'
अ' नोंथां।
औ
नोंथांजों दसे रायलायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन।
अ' बिदिब्ला आङो दोनै नोंथांनाव बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांजों रायलायनो सानदों।
औ
नोंथाङा बैसागु फोरबोनि बाहागै एसे फोरमायलांनो हागोन नामा
औ औ
अ बिब्दिब्ला दे नोंथाङा बैसागु फोरबोखौ मााब्ला आरो बोरै खुंनाय जाय बिनि सायाव एसे बुंनानै होलाय
ओ बैसागोआ जोंनि बरफोरनि जोबोर माने मखजाथाव फोरबो
औ औ
बे फोरबोखौ ओ सैत्र दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय जागायनानै अखा नायनानै से बैसो आगो एबा गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो । बर' समाजाव माने बे बैसागोआ जोंनि बहुत मखजाथाव फोरबो । बे फोरबो फौ बर समाजाव स्नि सानहालागै खुंनाय नाय जायो ।
औ ।
बियो गोदान बोसोर लोगोसे जोंनि बोथोरजों सोमोन्दो थानानै
औ औ ।
फोरबोखौ खुंनाय जायो । बेयावहाय रंजा बाजा दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गथ गथाय बोराइ बोरै गासैबो रंजा खुसि मोसायो बे बैस सागुआव गासैनि न'आवबु खांनानि अ माइरं महैनाय बा रंजा खुस बे हाम सिफुं दामनानै बे फोरब द खुंनाय जायो । नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै आंनो एसे बुंनो हागौमोन नामा? आरो
औ नोंथाङा जा बुंदों बैसागु फोरबोखौथ' बिदिनो फालियो आं बो एसे बुंनो सानदों ओ बैसागु, बैसागु फोरबोखौ नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो सैथ्र' दाननि जोबथा, बै सानावहाय जोङो मोसौ थुखैनाय जायो। आरो बैसाग, दाननि सेथि अक्ट'निफ्रायनो जोंनि सुबुं माहारिनि मानसिनि बैसागु, होननानै जों गोदो गोदायनि फायनो फालिबोदों
ओम ओम
ओ जों बुंनो थाङोब्ला बैसागुखौ बांलानि बैसाग आरो इंराजिनि एप्रिल दानाव हाय बे बैसागु, फोरबोखौ फालिनाय जायो।
औ औ
जों गिबियावनो ओ मोसौ बैसाग गु मोसौ मोसौनि बैसागु जायो होननानै मिथियो जेनेबा बैस बैसागु मोननै बाहागोनि जेनेबा, मानसिनि आरो मोसौ, मोसौनि मोसौ बैस बैसागुआव जोङो फुङावनो
औ
फोरखौ गलिनिफ्राय बर'ना, दैसा एबा बिब्दिनो दैमा बिदिनो दैमा गैयाबाबो फुख्रिफोराव लांना लांनानै मोसौ, फोरखौ थुखैहैनाय जायो।
औ
बिदि दैमा फुख्रि गैयाब्लाबो न'आवनो जोङो ओ दंखल बा बिदि रिंफोरनिफ्राय दै लानानै मोसौखौ। थुखैनाय जायो बिनि उनाव जोङो ओ सिगाङावनो बै थाइखा फिथाइ हालदै। ओमफ्राय केरेला। फान्थाव। बायदि गोनां गोनां फिथाइफोर खौ जों हाफ्लेनानै फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा खालामनानै लानाय जायो आरो बेखौ जोङो मालाबो सुनानै लाखानाय जायो।
औ औ।
जेब्ला जों मोसौफोरखौ थुखैखांजोबगोन अब्ला। बे मोसौनो जोङो बै हाफ्लेनानै लानाय फिथाइ सामथाइनि मालाखौ मोसौनो गानहोनाय जायो।
औ।
आरो लोगोसे मोसौनो बोसोर गोदाननि नामै जोङो बिसोरनो ओ दिरुं गोदानबो गोदोनायाव खानानै होनाय जायो।
औ।
आरो बै। हानानै लानाय थुख्रा फिथाइफोरजों जों मोसौखौ खुबै सारनानै मेथाइफोर खननानै ओ खानो लाङो आरो। बेयाव जों लाव जा फान्थाव जा होननाय मोनसे मेथाइखौ खननानै। होलाङो मोसौ आरो बिदिनो मोसौ थुखैनाया जायो जोंना बिनि उनाव जोङो न ओ मानसिनि बैसागु मानसिनि बैसागु होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो फुङावनो सिखारनानै। दुगैस्रां लोब स्रां खालामनानै जों माने न'खरनि गेदेर गेदेरफोरखौ उन्दैफोरा खुलुमस्राङो। आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनानै होयो बिबदिनो गेदेर फोर उन्दैफोरनो बोर होयो आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमस्रांनानै बोर नाजावनानै लायो बिब्दिनो जोंनि बे बर हारिनि मोनसे आसार खान्थि जोंनि बर हारिनि बे मोनसे नेम खान्थि आरो बिनि उनाव जोङो गासैबो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो जोङो बैसागु फोरबोआव रंजा बाजा मोसायो मेथाइ रोजाबो। ओ गामियावनो जोङो न' न' थांनानै बयनिबो नखर मोस थायो मेथ मेथाइ रोजाबो बयबो रंजा बाजा मिनि खुसियै थालायलायो आरोना। आरो बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे देरसिन फोरबो बे फोरबोखौनो जोङो देरसिन फोरबो होननानै लायो।
औ औ
बैसागु फोरबोआव
औ
जोङो मोनसे ओ फोथायनाय दङ' बर' हारिया जे बैसागु फोरबोखौ जोङो ओ बोथोरजों सोमोन्दो गोनांलाय
औ
बिराद मोजां जानायनि थाखाय जोङो गिबियावनो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो होननानै बर' हारिनियावहाय फोथायनायबो दङ'। बिदिनो जोङो। बैसागु बोथोर बैसागु फोरबो जोबनायनि उनाव जोंना गायनाय फुननायफोराबो जायो माने माइआ बाद मावो जोङो गाहायै बे माइ आबाद फोरा जाहाथे मोजां जायो बिनि थाखाय बर'फोरा बैसागु फोरबोखौ खु खुङो होननानै बेखौबो फोथायनाय दङ। बिनि अनगायबो बे बोथोरजों सोमोन्दो थानाय बैसाग दानाव बे फोरबोखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो फालियो आरो फालिलांबाय थागोन। आरो बैसागो फोरबोआवहाय
ओं
ओ गोबां मेथाइ सोमजिखाङो माने मेथाइ रोजाबो। बिबदिनो सेंग्रा सिख्लानि गेजेरावबो जोङो मेथाइ रोजाबलायनाय जायो जेरै ओ सोरबा सेंग्राया सासे सिख्लाखौ मोजां मोनोब्ला
औ
ओ बे सिख्लाखौ गावनि गोसोनि खोथा फोरमायनो थाखाय सेंग्राया बायदि रोखोम बायदि बायदि मेथाइ रोजाबनानै सिख्लानिसिम फोरमायहरो बेबायदिनो बैसागु बोथोराव गावनि मोज जां मोननाय सिख्लानो बा गावनि मोजां मोननाय सेंग्रानो गावसोरनि मोजां मोननाय। खौ फोरमायलायनो खाबु मोनो।
औ
नोंथाङा आरो बिनि भागै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ औ
दे बुंलाय नोंथां।
बैसागोआव जों जाय सानखालि जों बैस योना बै सानखालि जोङो। गिबियावनो गावनि न'खरनि बिमा बिफा बा गावनि आबौ आबै बिसोरनिफ्राय जोङो खुलुमनानै बर लानाय जायो बे नि उनाव आरो बाथौ थानसालियाव बाथौ बोराइनिफ्रायबो बोर लानाय जायो
औ औ
आरो बे बुर लानायाव बाथौ बोराइनि मुङाव बायदिसिना फिथाइ सामथाइ धुप-धुना साथि माइरं, गय फाथै जरा बे फोर बायदि होनानै बाथौखौ सिबिनाय बै बैसागुखौ जोङो गोदान बोसोर हि साबै लानाय जायो आरो बैसागो खौ बै बैसागोखौ फालिखांनायनि उनावसो जोंनि माइ आबाद गायनाया जागायजेनो होननानै बर सुबुंफोराबो फोथायो
औ औ
बरफोरा बे बैसागो खौ गिबियावनो मोसौनि बैसागु होननानै नों जाबायदि बुंदों मोसौनि बैसागो बिनि उनाव सु बुंनि बैसागो नैथि सानखालि
औ औ नोंग नोंग
बेनि उनाव आरो सैमानि बैसागो बुंदों थामथियाव अमानि बैसागोनो ब्रैथियाव दावमा दाउसानि बैसाग सागो। बे बायदिनो बै बैसागो। खौ सान सनि सानहालागै खुंनाय जायो।
औ औ औ।
सानसेनियाव। बै बैसागो। फुजिनायनि बिदाय होननानै बुंनाय जायो।
औ औ औ औ औ।
बे बैसागुआव। जोंनि। दुरुं बरनि।
औ।
जाबायदि माने अमा दाउ।
औ।
आरो जोंनि ट्रेडिसनेल जायखौ जों जौ बुङो। बेफोरबायदिखौ बबेयावहाय बाह। थायनाय जायो।
औलं औल।
बैसागोआ बरनि मोनसे माने एंगार हायै मोनसे फोरबो होननानै बुंनाय जायो बेखौ। बैसागो। बैसागो होननानै बुङोब्ला जोंनि बरनि देरसिन। मखजाथावसिन। बे फोरबोखौ। बरनि होननानै मिथिनाय जायो। जा जों बैसागो होननानै बुंनाय जायो। नोंथाङा आरो बिनि बिखाया आरो माबा मोनसे बुंबावगोन नामा।
औ बुंनायाथ जोङो बैसागु फोरबोखौ बोरै फालियो बोरै मा खालामो बेखौ बुंबाय। बैसागो फोरबोाव बै। बैसागु फोरबो फालिनायजों फालिनायनि गेजेरजों जोंनि बर हारिनि सिनायथिया रोखायै बेरखा। माने जों बैसागु। फोरबोखौ जा बायदियै खुंदों बे फोरबोखौ माने बे फोरबोनि गेजेरजों जों गावनि आंगो हारिमुनि आसार खान्थिखौ रोखा रोखा फोरमायनो हायो आरो गावनि सिनायथिखौ जों गुबुननि सिगाङाव रोखा। रोखा रोखायै दिन्थिफुंनो हायो। बैसखौ फोर्बो। जोंनि ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय दखना गामसा आरनाइ गासैखौबो जोंङ लानानै बे फोरबोआव जोङो गानै जोमै बयबो मिनि। रंजा बाजा बे फोरबो। खौ जोङो फालिनानै। हगार हरनाय जायो। बिब्दिब्ला नोंथां दिनैनि बे फोरबो बैसागु फोरबोनि भाहागो बुंनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय ।
औ औ औ जागोन नोंथां।
औ औ औ।